खोनादोंना? हेलौ
हेलौ
हेलौ हेल हेलौ
हेलौ।
हेलो
हेलौ।
हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनाबाय?
औ औ
खोनादों खोनादों नों
अ अ नों थाङा फ्रि नोंथाङा फ्रिबोला दायो जोङो मोनसे टपिक बे टपिकआनो जाहैबाय आबाद मावनायनि। जागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां औ फ्रि ।
आङो जाबाय जेननोसै
औ जागोन।
होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि आबादानो मोनसे थांना थानायनि राहा। आबाद होनोब्ला फुरा संसारावनो आबादा जाफ्रामजोबो आरो आबादजोंनो थांना थायो। हानायनि राहा बेनो। ओमफ्राय आबाद आं नोंथांनो बां
थामाम मैला ओ हेलौ हेलौ
आरो जोबखानाय ओमफ्राय बिदिनो फुजा हायो ओमफ्राय बिदिनो
औ
अ ओमब्ला लाय माबा जायो
जोंनिथिंबो माइ आबाद होनोबाथ' माइआनो गुदि जोंनिथिं। ओमफ्राय माइनि नि अनगा बेसर गायनाय।
उम
लेस्रा हारि फुलकबि बेफोरबायदि मैगं थाइगं आरिखौनो गायो आरो' ओमफ्राय बेखौनो आबाद मावनाय जायो। माने आबाद मावनानै बेफोरखौ फालांगि खामनानै जिउ खुंनाय जिउ खुंनाय जायो आरो जोंनिथिं। बिदिनो। खोनादों? औ। ओमफ्राय दा बे आबाद होनोबाथ' माइआनो गुदि जाहैयो। बे माइयावनो जोङो दायो दैज्लां बोथोर ना बेयाव दायो माने जोङो बेखौ गायनो थाखाय आं महाय बुंसै मारै गायो। बेखौ गायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो ओ गोजाम माइ खौनो जोङो बस्था सिङाव सोमना दोननानै ओ दैयाव सोंहाबना दोननांगौ जायो आरो जेनेबा। खोथिया फोनायनि सिगां। माइलि होनना बुङो बेखौ बस्था सिंयाव दोनना दोनसिगोन ओमफ्राय बे खौ जोङो थास' बा थालिर बिलाइ खोबनाय खोबनानै गाजा बेरहैयो आरो माने खिलि होयो गाजा बेरहोनायनि उनाव जोङो बेखौ जेनेबा साननै सानथामनि सिगाङावनो बिदि खालामखांसिगोन ओमफ्राय जेनेबा दिनै बायदियाव खोथिया फोसिगोनबा ओ बरिया हालेव सिगां दब्लायसे हाखौ दब्लायसे बा दब्लायनि जिखुनु। ओमफ्राय बेयाव जोङो बेलासे टाइमाव आखाइयाव लानानै गारसन गारसननो बे माबाखो फोहैसिगोन आरो खोथियाखौ।
औ
औ ओमफ्राय बे गोथियाखौ फिसिगोन दा एनि उनाव होनायनि उनाव जेनेबा ओमफ्राय बिनि उनावथ' बियो देरो सब मास मोनसे एसे बारा लायो मास मोनसे बारा लासिगोन आरो एसे बेयो गोजौ जाबाथाय होमबाना जोङो दुब्लियाव दोंनानै माने दुब्लिखौ हालेवहैसिगोन हालेवनायाव फार्स्ट खारायहसिगोन खारायनायनि उनाव मोनसे जाबावोमोन सामार होनाय होनोमोनदां बेनि उनाव जोङो आरो मोनसे लास्ट खामबावो माने गायनायनि लास्टनि मोनसे होबावसिगोन आरो जेराव जोङो बर' होननाय होनसिगोन बे बर' बिनो होखांनायनि उनाव जोङो खोथाखौ फुनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो हिनजावफोर गायो हिनजावफोर जोंनिथिं हिनजावफोर गायो आरो ओमफ्राय होवाफोरखौ फुहोसिगोन बा औ हौवाफोरखौनो ओमफ्राय हिनजावफोरखौ गायसै गोन आरो नोंसोरनिथिंलााय हिनजावफोर गायोना हौवाफोर खोथिया माइखौ
अ नोंथांमोननिथिं जेरै गायदों होनो बिदिनो जोंनिथिमबो गायो जोंनिथिंबो हौवाफोरानो फुयो खोथिया ओमफ्रायो हिनजावफोरा गायो आरोना बिदिनो औ बेलेग बेलेग बेलेगथिं खोनानो मोनदों जे हिनजावफोरानो फुयो हिनजावफोर फुवा ओमफ्राय हिनजावफोरबो हौवाफोरबो गायो बिदि होननानै
ओ ओ आं खोनानो मोननाय खायनो सोंनाय आरो नोंनियाव जे हिनजावफोर गायोना हौवाफोर गायो नोंसोरनिथिं होनना
औ आरो दायो मोनसे ओंखारबावदोंना जेरै जे खोथियाखौ डाइरेक्ट माइलिखौ फोनानै बेखौ खोथिया खोथिया बानायनायग्रो लाफानो दायरेक्ट माइ खामनानानै फैयोना बिदि खालामो आरो ना ओमफ्राय औ ओमफ्राय बे ओमफ्राय बेयो औ ओमफ्राय बेयाव दायरेक्ट दावबाय हारि होसिगोन हासार हारि होसिगोन माने बे खौ डाइरेक्ट गायला आरोना फुलाबो मा होनो दाइरेक्ट फोसिगोन होमबानिया माइ जाखाबाय बियो बिदि औ ओमफ्राय नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिंलाय बिदि खालामो ना खालामा
जोंनिथिंबो नुदों माने आं नुदों आरो ना खालामदों सोरबा सोरबा बिदिनो दायरेक्ट गायखादों आरो माइ फोखादों खोथिया सोथिया फुआसै दायरेक्टमाइ माबाखाबाय दा बिदि कारनानो जादों खायसे खायसे होनो जे माने हाबा मावग्रा मोनैनि खारनाव खामदों होननानै बेफोर बायदि खोनायो आरो सोरबा सोरबा हाबा मावग्रा माइ गायग्राफोर बा खोथिया फुग्रा फोर मोनि बेफोराव माने दायरेक्ट माइ फोखानानै माबाबा लाबसिन जायो बिदिबो होननाय खोनायो आरो
उम नंगौ लंनायालाय मानसि मोनैनि थाखाय खालामनाय जायो खिन्थु गोबां होनांगो जायो आरो हाग्रा गोबां जायो लेमग्लायो बो ओमफ्राय हानोबो खस्थ' जायो दा मा बुंदोंमोन
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय हालेवनायालाय मारै नांगोलजों हालेवो मोसौजों हालेवो ना ट्रेक्टरजों हालेवो दानियाव दानि जुगा
हालेवनायाथ' दानि जुगाव होनोब्ला दानि जुगाव गाससिबो मेचनानो जाफ्लांजोबबाय आगोलनि जुगावथ' जोङो नांगोलदोंनो मोसौजों हालेवोमोन मोसौदोंनो फिसाादथिलिखौबो गासैखौबो माइखौबो ह खालामजोबोमोन सरजोबोमोन दानि जुगावथ' आरो मेचिनसो जाजोबबाय बेनिखायनो दानि जुगा व नांगोलखौ नुनो मोनला आरो बांसिनानो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो। टेक्टरदोंनो इदिनो गासै खामानिखौबो टेक्टरजोंनो माइ आबादाव बाहाय फ्रामनाय जायो आरोना आरो रोगानाय टाइमावबो मेसिनखौनो बाहायनाय जायो जेरै टेक्टरफोर डि आइ गारि फोर बेफोर मेसि बेफोरजों बेफोरनि राहाजोंनो रोगानाय जायो आरोना।
ओ ओ नोंगौ।
दानि दानि जुगनि
ओ। ओमफ्राय नोंसोर नोंसोरनिथिलाय आरो मा गायबावो जेनेबा अह नोंसोरनिथिं गायनाया आरो मोनसे ओ आबादनि सायाव बुंबावलाय नोंथां जे नोंथो नोंथां मोननि थिं आरो मा गायबावो बेखौ मारै गायो एसे बुंनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां औ जोंनिथिं आङो उम खुसेर गायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनोसै। अह खुसेर गाय खुसेर गायनो थाखाय मोनसे हा नांगौ आरो बे हायाव जोङो मोजाङै बेखौ साफा खालामनो एवग्रोनानै बेखौ आलि खोग्रो नांगौ आलि खोग्रोनायनि उनाव खुसेरखौहाय माने गुसुं गुसुं बेखौ बे गुसुं गुसुं थार आरो ना बेखौ माने गायनानै गायनांगौ लारि लारि लारि। ओमफ्राय बिनिफ्राय बेयाव गाव हारि हासार हारि होनो नांगौ ओमफ्राय बियो गोदोर जानायनि उनाव बिखौ माने दानसिगोन आरोना दाननानै ओमफ्राय फानसिगोन ओमफ्राय बिदिनो फाननानै ओमफ्रायो बिदिनो हाथायफोराव लासिगोन ओमफ्राय बिदिनो फेरेननानै बेखौनो जोङो लोंसिगोन आरो ना। ओमफ्राय आरो खुसेेरनिफ्रायथ' नोंथाङा मोनथि गौ जानांगौ सिनिफोर बन बानायखानाय जायो। सिनि गुर बेफोरबायदि बानाय खानाय जायोना। खुसेरनिफ्राय औ ओमफ्रायथ' बे खुसेरखौ गोबां बे फार खालामनाय जायो आरोना बिदिनो गोबांआ फे क्टरियाव हरो सिनि बानायनो थाखाय गोबाङानो बाजाराव हरो। माबा फेरेनानै लों-लोंनो थाखाय। बेेपार खालाम थाखाय फालांगि थ' बेनो थांना थानायनि जिउ राहा आरोना आ बादाना आरो बेफोरनो बिज नेस बेफोराव गायो। नोंथांमोननि थिंलाय फुसेरखोथ' गायो जांर'?
ओ जोंनिथिंबो गायो खुसेरखो बे खुसेर गायनाया थ' जोंनिथिं मेनलियानो माबायानो बे पारनि थाखायनो गायो ओ माने फाननो थाखाय आरो बाराया बेफार खालामनो बानायना बिनिफ्राय ओ फैसा खामायनायखो जों नुनो मोनो आरो जोंनि जायगाथि। ओ खोनादोंना?
औ
हेलौ
औ।
खोनादों
अ हेल' खोनादों नोंथां औ खोनादों
खोनाबाय
हेल'।
हेल'।
खोनाबाय खोनाबाय।
खोनास्रायाखैलै नोंनि आवासखौ हेल' हेल'। हेलौ।
हेल'